खोनामोनदों ना
औ आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन
औ नंगौ ना औ दङ दङ
औ दे बिदिब्ला जोंहा दिनै बर'नि बर' आइजोफोरा जि गाननाय दख'ना बेनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै आंहाथ' बिनिफ्राय एसेबां आबुं गियान गैया नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मिथिनो नाजागोन आरो आंनिफ्रायबो आं जिखिनि मिथियो बेखौनो माबानसै फोरमायलायनोसै ने
नोंगौ
बिदिब्ला दाथ' जोङो गोदो गोदाय जोंनि बर' नखरफ्राव इसान सालिखौ जों नुयोमोन दा समजों लोगोसे एसि एसि गोमालांबाय आरो गोबाङानो दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेखौ बोरै दायो बेखौबो रोंलियाबो जानो हागौ एबा सोरबाफोर रोंनायबो दं जानो हागौ खिन्थु फ्राय जों दिनै नायोब्ला नुयो जे गामियारि ओनसोलाव बे दख'ना दानाया गोमालांबाय आरो दा बेखौ उध्गफोरजों जेरै जों इन्डासट्रिफोराव बहननायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि गेजेराव जों नुयोमोन गोदो दख'ना बिदन आरो बेयाव जि आगर एरनाय थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ बि-बैफोरनि आगरखौ जों खोनानो मोनदोंमोन आरो दा आंनिसै साबसिन नोंथांजोनाव आइदिया दं खोमा एसे आंनो फोरमायनाय
अ जोंनाथ' दख'नाया जाहैबाय जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय द ख'ना फास्रा साद्रि गामसा आर'नाइ बिफोरो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि माने दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफ्रानो बा बर' हौवाफोरनि हेफाजाबावहायनो जों नख खर नखर दानानै बहननानै जि महर होननानै जों गानबोदों आरो बेवहाय जोंहा माने गा खुन्दुं जायखौ जि दानो थाखाय दख'ना दानो थाखाय खुन्दुं नांगौ बे खुन्दुंखौबो जोङो मोनसे इन्दि एम्फौखौ फिथोब लुहोनानै बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन दुं बहनसे बहननानै बेहाय बायदि मैया मिथिंगानिफ्राय बिलाइ दंफां बायदि रोखोमनि बिगुर दंफांफोरनि बिगुरफोरखौ देग्लिनानै बे खुन्दुंआव सोमनानै बे खुन्दुंखौ गाबबो गाहोनानै जोङो माने नांगौ बायदि रोखोमनि दख'ना दानानै लाबोदों। बिदिनो गामसा दानानै लाबोदों। नाथाय दानि आथिखालावहाय माने जोंहा माखासे जौगाबोनायनि जा जौगाबोनायलाय जोङो दा न' न'खर न'खर बेबायदि रं गाब फोन्नाय बे हाबाखौ एसे खम खालामबोनायखौ नुनो मोनबाय। मानो होनोबा आथिखालाव बादायलायनायनि मुगा बयबो गाव बागाव माने उदधग सोमजिहोयो। माने इन्डास्ट्रि बानायो आरो बेहायनो खेनसेनो गोबां खामानि मावो आरो बेखौनो गोबां खामानिखौ मावखांनायनि उनावहाय जा फिथाइ बा रिजाल्ट मोनो। बेखौहाय हाथाय बाजाराव लानानै फानहैयो बे फानहैनाय बेखौनो जोङो डाइरेक्टलि बै खुन्दुंखौहाय बायनानै न'खर न'खर दायो आरो। नाथायबा दासिमबो दङ जोंहा न'खर न'खर जि दानाया।
न'खर न'खर बर' आइजो फ्रा जि दानाया दङ आरो बेजों लोगोसे समजों लोगोसे जौगानो थाखाय जोङो उददगखौबो लाफाखानांगोन जेराव जोंना आसामनि सरकारा हेडक्राफ्ट होनो जायखौ आखाइजों हेन्दडक्राफ्ट बा जेनेबा हेन्दलुम बैफोरबायदि हाबाफारिखौ माने सिगां नोजोर नायग्रोयो माने मेसिननिख्रुइ जोंहा बेफोरखौ सिगां नायग्रोयो मानो होनबा जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि रायजोनि सुबुंफोरा बयबो गाव गावनो दानानै गानखायो आरो बिदि जों दानानै गानो जोंनि रांखान्थिया गुबुन ओनसोलनि बैफोरबायदि माने दावगानाय हारिफोरा जुदि बेखौहाय जोंनि दख'नाखौ उदग मेसिन उदगबाबो माने मेसिनाव आरो ना। मेचिनजों दानानै जोंनो फानहरोबा जों बिसिनिखौ बायोब्ला जोंनि रांखान्थिया बिसिनिसिम थाङो। जों जुदि जोंनि न'खरावनो बेफोरबायदिखौ दानानै गानोब्ला जोंनि रांखान्थिया जोंनावनो थायो आरो।
थारायनो नोंगौ।
नंगौ आरो बि जों लोगोसे माने जों समजों खारफानो थाखाय हेन्दन्दलुम आखाइजों दानायबाबो मोनसे खौहाय मोनसे उदगावहाय लांनांगोन माने फालांगियाव लांनांगोन। जाहाथे माने गोबां बिबांनि दिहुननो हायो। आथिखालनि सुबुंफ्रा बयबो गावबा गाव मोनसे मोनसे आलादा आलादा खामानि मावसै। सासे सुबुङा मोनसेल'सो खामानि मावनो हायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ
माने खायफाया बिदिनो बेलेग खायफाया बेलेग खामानि मावो खायफाया जि दायो। बै खायफाया जायफोरा सम थोस्लाबा जि दानाय लुनायाव टाइम होनो हाया बैफोरबायाददि सुबुङा बायनानैबो गाननो गोनां जायो नालाय।
औ औ।
म जोंनो उद्दगखौबो नांगौ उद्दग। माने बिसोरो बुरजा दिहुननानै हाथायाव लाबोयोब्लासो बैफोरबायदि जाय फोर सम गैया दानायनि बैफोरबायदि सुबुङा बायनानै गाननो हागोन नङाब्ला जोंनि बे न'ल' दानाया एसे एनैया फोलोमनो हानाय नङा आरो ना।
थारैनो सैथो खोथा बुंनाया औ बे बाथ्राया सैथो जे जोङो दिनै मोनसे राव दं नालाय सापलाइ एन्ड डिमान्ड बे डिमान्डआ बारा जानाय। बे साप्लायखौबो जोङो नांदों नाथाय नैखौबो जों नोजोर होनांगोन आंनि बायदिब्ला आरो। जोङो गोदोनिफ्रायनो दिनै बर' हारि हिसाबै सिनायथि हिसाबै दिनै जोंहा दख'ना आरो आर'नाइ दं खारन गामसाखौथ' गुबुन हारियाबो गानो नालाय दा बर' होनना बुङोब्ला जोंनिया बे मोननैखौ जोङो बर'नि बिबियो आगु जोमग्रा एबा गानग्रा बुंनांगोन।
नंगौ गामसाया गुबुनाबो गानो अब्लाबो जोंनिया बर' हौवाफोरनि गामसाया आलादा जायो। जोंनि बर' आयजोफोर दानानै दिहुननाया गामसायाथ' गामसा नाम बिसिनियाबो आलादा खिन्थु जोंनिया आलादा आरो अब्लाबो जोंनिया आलादाखा गुबुननिफ्राय गामसाया जोंनिखा जोंनिखा।
औ दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो। जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बे जोंनि जि आदब खायदा बेखौ बावगारा। उनावबो बे थांनानै थाबाय थायो नङाबा जोङो। उननि समफोराव सल'बाथा एबा बबेबा मोनसे बिजाबावल' जों मोनगोन‌ जे जोंनि बर' आइजोआ बेबायदि गावनि गाननाय जि जोमखौ नै बोरै इसानसालियाव दानानै एबा बेबायदि खामानि मावनानै बहनोमोन। बेखौ जों फोरोंनानै गालाङाबा उननि समाव जोङो बिजाबफोराव फराय मोनगोन एबा सल'बाथा हिसाबै खुगा खुगा सोलिलांगोनखौ आं नुबोदों आरो। नङाबा मोनसे समाव जोङो जोंनि जि दा दानाय इसान एबा माखु होनना बुङो जायखौ। बेफोरखौ जोङो मिउजियामफोरावसो नुनो थांगोन आरो। जों दानिफ्रायनो बेनिसायाव खामानि मावाब्ला बेखौ दादों दा मा बुङो नोंथां जा एसे खोनायबावनाय
जोङो बेनि थाखाय माने जाहाथे बे गोमानानै थाङा बेखौ गंफ्रोमबो बर' न'खरफ्राव माने गंसे गंसे इसानसालि थाथारनांगोन आरो बेफोरखौ जों बयबो इसे एसेब्लाबो दानाय सर'खौ खालामबाय थानांगोन। अब्लासो जोंनिफ्राय गोमानानै थांनाय नङा। जाहाथे जोंनि बैफोरबायदि दोरोङारि मोश खामानिया गोमालाङा माने दायोमोनल' होननानै बुङोब्ला थ' जानाय नङा। उनावहाय आरो गुबुनासो जोंसो दायो होननानै बुंगोन। जों माने जोंनि दोरोङारिखौ जों हानायमानि जों हमथानानै लाखिनाया जोंनिनो दायथ'।
औ औ थारैनो नोंगौ नोंथांनि बुंनायखौ आं गनायदों आरो जोङो नैबो नंगौ रावालाय जे दिनै मुगाजों गोरोबनो थाखाय बायदिसिना बादायलायनायाव जोंनि लाइमोनफोरा बिजि जाबाय एबा मुखुब जाबाय बेबो मोजां बाथ्रा आरो जौगानायनि थाखाय बेखौ नांगौ दा बेजों लोगोसेैबो जोङो नैखौबो नायफानांगोन जे जाहाथे जोंनि हारियाबो खहा जाया। एबा जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखियो। नङाबा सासे सुबुङा थांनानै थानोबाथ' राव हारिमु बेसो सासे सुबुंनि सिनायथि नालाय नङाबाथ' सुबुङा मा होननानै सिनायथि होगोन आं सोर आं मा आरो जोंनि सिनायथि सिनायथिया जोंनि राव आरो जोंनि गाननाय जोमनाय बे मोननैजोंनो जों सिनायथि जायो दा आङो सानाय मोनदों एसे फोररायबावनाय आंनो बोरै बोरै दायो जोङो दख'नाखौ
अ आथिखालनि मुगायावथ' दखनाया माने न'आव गानग्रा एसे माने समजों लोगोसे जोंनि समाजाबो सोलायबाय जौगाखांबोबाय माने न आलादा गानो आरो एसे हाबा खेराइ माबा मोनसे फोरबो फेसनेबोल जाबाय दानि मुगाया बेनि थाखाय माने न'आव थानो थाखाय जोंहा प्लेन सालामाथा दख'नाखौ गानो आरो बायजोआव थांनायाव गाननो थाखाय एसे फेशनेबोल माने सेट साद्रि जों दख'नाजों बेफोरखौ गानो माने ओमफ्राय जों बांसिन बैफोरनि थाखाय जोंहा जायफोरा एसे बायेरायाव गानग्रा बेफोरनि थाखाय माने मोजां खुनदुं दाम गोसानि खुनदुं जोंनाय दङ एसे माने बेफोरबायदि जि खुनदुंनि जिखौ जों गानो आरो बेजों लोगोसे बो सालामाथा दख'ना जायखौ आं होनदों न'आव थानो थाखाय बाहायनायाव गाननाय बेफोर दख'ना खौहाय दानो माने बेबाबो बेबाबो एखेयानो दायो आरो ना अब्लाबो जोंहा माने खुनदुं खौ सायख'नानैहाय लाग्रोनांगौ जेनेबा नोङो मा खुनदुंनि सायाव गाननो पलिस्टार पलिस्टार होनोब्ला जोंहा एसे जोराव राव जायो बियो मोदोमनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो माने गोलोम बोथोराव गाननो हाया गोजां बोथोराव आल' गाननो हायो नाथायबा जोङोनि बर' आइजोफोरा बांसिनानो थानदा बायदि गुसु माथानि जिखौ गानो माथानि जि होनोब्ला माने दखनाया खुनदुङा बेखौहाय हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बे खुनदुङा गुसु जायो आरोना बे खुनदुंखौ लाबोनानै माइ माइरंखौहाय सं नानै दोलो दोलो दोलो गेब्लेहोनानै बेहाय बै खुनदुंखौ एकदमबारे मार होयो आरो नाफ्लेनानै
औ बेबायदि आरो बिनि बानायनाय आयदाया
औ सिगांग्रो माने खुनदुंखौ बानायनानै लाग्रोयो आरो मार होनानै लाग्रोयो
अ होनबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबोबाय ओ बिदिब्ला उननि समाव सावरायफिनसै नामा मोनसे मोजां आयदानि सायाव लाखिथ'नोसै होमबा ने
औ दे बिदिब्ला